औ खोनादों उम माखालाम थार दालाय?
नै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै दं।
आस्सा मा ओंख्रिमोनलाय?
ओंख्रिया बयलारजों बिलाथि ओंख्रि ओमफ्राय दालि एसे रुनायमोन।
खाथियावनो मोनो नामा नोंसिना बेदरखौ?
मोनोलै अ एसे खाथियाव मोनसे दानो बियो मा साउथ मामोनलाय साउथ दै आरो बियाना माबा बेरायहैदोंनो दा एसे थाबायनाङो आरो पास मिनिटसो बारा
अ ओ बा मिनिट थाबायब्लानो मोनसिन आरोना ओइ अखा साइस होनानै जोंथि अखा खोरोमसोदों। हेल'
खोनायाखै
अखा हाबाथाय अखा हायबाथाय दैबाना जाखायो जोंनिया। माहाय अखाय हायोबानो।
गुवाहाटिखौथ' आरो मा होनबावनो। आसामा बिदिनो गुवाहाटिखौथ' आरो मा होन
बेबायदिनो दा नोंहा बाहेराव सुहैबाय मोजाङानो जाबाय दा।
जोबोद मोजांलै बोथोरफ्रा जोबोद मोजां बार सिउ सिउ।
बुजियासै आं नोंस नों होननायखौ हा हा
बोथोरफोरा जोबोद मोजां होनदोंरा।
हेल'
आयोइ स्फिका खोनादों न'? खोनायाखै?
बिलाय नांथा नुंथा रायलाय खोनाबाय थादो।
नांथादों
नांथादोंमोन दा दासिम नांथान
ए बोथोरफ्रा वेदार माबाया बोथोरा जोबोर मोजांदों होनदोंरे।
हो अबे मोजां ना।
मोजां मोजां बारसि सि फैयो थान्दानो।
मैया ओरैबायदि गोदोर अखा हाबाय लामा नुलायलायि अखा हादों। मैया मोनसे न'आव थांदोंमोन। बेयाव न'आव थांनायावनो न'आव थांनायावनो ओमफ्राय अखा गोदोर गोदोर आन्दायलाबायदों।
आतसा आतसा
दजा गोदोरमोन उम फ्राय बिदिनो हरसे माने हरसे ना हाफ्रामनाय जाबाय।
नोंहा ओंखाम जाखांबाय? ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों?
खाम जाबाय दिनै माबासो औ जाबाय जाबाय मिरामिससोमोन दिनैयो। मिरामिससो मोनजाबाय बेदर गैयामोन‌। दोम आंबो बिदिनो सानदोंमोन बिराद आफसुस मोनदों आं दिनै बेदर मोनजायैखाय। मायाव हटेलावसो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बेलेग ओ मा जाखो?
जा बेदरखौ लायनो थांदोंमोन दिनै मोनबोआसै
ए बयलार जानांबाय आरो
बयलार जानांबाय
ए आतसा आतसा आतसा
जोंना बेलक'नि गोनांलायलै बिथिंबो बिथिंबो बिराद मोजां
है मोजांसो माथो होमबालाय सि स्टेटास होबाय थादों मालाय वाटसेपआव स्टेटास होबाय था
दैयासो एसे गोदनायाव हमदोलै
ए बि मोनसे फिल्टार बायदोंना बायाखै
फिल्टार बायाखै
ए फिल्टार बायना ला एखौ माबा टेंक किनि दैखौ दायरेक्ट लोंनाङा बे बेसेबां गोबावनि जायो मिथियाना
औ मोनसे ड्रिंकिं वाटार माबा दोङो आरो बेखौ बाहायो मानसिफोरा
ए आदसा ओमफ्राय बेखौ नों-नोंसोरबो बाहायदों नामा बेखौनो
ओ
ओम ओमबाबो ओ होमबाबो फिल्थार फिल्टार थांनाया मोजां आरो होमबाबो ओम आंनाबो जिखुनजाया बेलेख दैखौ बोरैबा मोनो खिन्थु बे फिलटाराव सोनानै दैखौ लोंबाथाय माहाय गाहाम मोनो आरो गोस बे गोसोआ हान्थि मोनबानो मोनथ' मोजां ओम जायो
माने गारामायाव माइबा नांना नांना थाहैनायानो मोनबाय गारामायाव मायबा नांना थाहैनाय होन
नंगौ नंगौ इदिनो दा
साफा मोनाखै
नोंसोरना मा अखा हादोंना हायाखै?
ए अखा गैया
अखा नोंसोर थांनायनिफ्राय मोन्दों ना मोनाखै खनसे खननैफोर
ओ गैया नै बेयावथ'
अ
थोबसेबो मोनथ'वाखै मैयासो मोनफैखादों नालाय
ओम ए ए मैयासो माहाय सानसे साननैसो जाबायथ' जों आं माने आङो मैयायो मैयायो नोंसोरखौ खबर लाहरनो होनना सानदोंमोन एकदम मैयाबो आङो साराय आटथासिम गोबाबाय ओमफ्राय नै दिनैबो दा बावैसो दा हालागै दासो फ्रि जादों बेखायनो खबरबो लाहरनाय जायासै फिल्डावहानो
आतसा दिनैबो थांनांला
औ ओइ माबा डाइरेक्टर फैना बिसिनि थाखाय माबानो गोनां जादों
ओम ओम
ओम
दामानि फिल्डआव आरोना
फिल्डआव ओ जोब्बाय गेलेनाया
ओम ओम
ओम बन्द' लानांगोन सुनि दिनैजों माबानायनि बै मोनसे हप्तायावसो लानोसै र'।
माइरङासो जोंना बायनाय माइरं बायनायमोनलै।
बेसेबां लायआ इंडिया गेट
मा होनदों सल्लिस थाखा केजि दामलै मा नामथाय।
एह जोंबो सिगाङावहाय इण्डिया गेट जायोमोन बिराद गोथाव मोनोमोन बेबा खिन्थु आं।
ओम आं
एकदम बे बायनाय इंखुर इंखुरा फिसा फिसा ओ मोजां मोनोमोन आं खिन्थु जानो इखौ खिन्थु बेनोसै अहाया उम।
माने एसेल' बुखाङो।
ओ
ओमफ्राय आरो पसिसथा पसिस थाखानि दोङो बेयो मैला दंथारलै।
ओम। आंबो सल्लिस थाखाखौ जायो आइजं।
ट्राय नायनो होननानै एक केजि लाबोनायाव मोन बे सल्लिस था माबा
हा-हा
माबायदि नायै नायनो जाथावनाबा बेखौनो जागोन होननानै सेरसे लाबोनाय मोन
माखौ मबे मोनसेखौ
बेयो पसिस थाखानिखो
एह जोंबो सिगाङावहाय बे इण्डिया गेटखौ जाबाय थायोमोन नालाय।
औ।
ओ बेखौ जानायावहा माने मोजां आरो जानो गोथाव मोनो। मिहि मिहि खुगायावबो नाङो ओमफ्राय
गोथाव मोनो ओंफ्राय सानसेखालि फैसा गैथारैनि बै बे टाइमाव पन्द्र' थाखा ना बिस थाखा बे टाइमनि माइरं लाबोबाय आरो इण्डिया गेटआबो एसेबां दाम नङामोन थार्टिफाइभ ना मा लायोमोन बे टाइमावहा
औ।
होबायना खोजोमा बिदै हेन गोदोर गोदोर मन'नो हाया मानो हाया। बे दिननिफ्राय बेै इण्डिया गेटखौनो जाबाय थानाय जायो
बे माने साफा जागोन फसिस थाखाना मैला दं अन्थाइफोर
मानिया पसिस थाखानिया
औ।
उम बायनाङालै नोंसोर माहाय
सोरथो बासिबाय थानो आरो
उम नङा नङा नों सललिस माहाय मोजां माइरं मोना होमबा जेनेबा रनजित आइजंफोर
औ सोंनांगोन र'।
औ बेखौ माबा नोंसोर बस्था बायखाया बस्था बायबा मोजां मोनो। नोंहा सल्लिस थाखा सल्लिस थाखै जेनेबा दस केजि सारिस'आव नोंसोर फनसास थाखा मा फसिस केजि बेक मोनो बेखौ नोङो जेनेबा सल्लिस थाखाबाथ' माहाय खमाव मोनगोन थार्टि ओइटफोराव मोनगोन जेनेबा सल्लिस थाखाबा नाहा बिथिं बेसा जाहैगोन फसिस थाखाबा ए हाजारसो जाहैगोन हाजारसो नङाबा नौस'सोनि मोनगोन फार्स्टआव मा खालाम बिसोरो बे माइरंखौनो माहाय मोजां बेबायदि गोिदिर पेकेट मोनदोंबोला। बेखौ फुलाबायग्रो सेरसेसो बेखौ जुदि जाथावनाबोला बेखौ लादो आरो नोंसोर बेग मोनसे नङाबाल लो बेग मोनसे बायनानै जानो सुखाबा गाहाम मोननाय नङा ना
औ औ निस्सय द थांबावगोन बाजाराव हाथाय बाजाराव
ओम ओम बिराद गोबाव जाबाय आं औ फैसा हाबबासो ए फैसा हाबबासो आं गस्लाबायहैनोसै आं
उमहो
मरम बोथोराव गसला लंपेनखोनो थांलाय आधायानो थांलायलायबाय।
औ ओ जोंनियाबो टि सार्टबो एलावउड गैयाना माबाया क्लासफोराव
ओम सार्ट गोजा नामा?
मालाबाबो गासैबो सार
उम इउनिफर्म गैय आरो न खेन्थु माबा ए इउनिफर्म दोङो
ओय इउनिफर्म नङा दां
आतसा माला माला
हप हप्तायाव मोजां मिथियाखै थेवबो बिदिनो सानथाम सानब्रै सानथामसो इउनिफर्म सानथामसो
उम उम
बिदि जासिगोन माने ओरैबायदि जागोन अ फिल मास मोनसे मोननैसो लानाथ' फिल्डआव हरगोन होनदो दां डाइरेक्ट
उम
खाथि खाथि स्कुलफोराव
आदसा मा खामानि बेयाव?
मा खामै नांगोनथाय
ओम ओम
गिजा मास मोनसे मोननैनि उनाव हरो आरो
आंबो सोरबा त्रिस हाजारसो स्कलारशिप होनानै फरायहोनाय फरायहैसैनलै
हा हा माथलि
मानली
नोंसोरदि नोंसोर बादि नामामनांगौ। बिटि सि बिटिसि गबमेन्टनिफ्राय नामायनांसिग नामा स्कलारसिप आं मान्थलि होदो त्रिस हाजार
आतसा बै बेयाव एस टि फोरासो बहुत बेनिफिट दङ होनदों नामाथाय माने लकेलफोरा आरो
आतसा
इसोरहा ओरैबायदि ओ दायो हस्टेलाव थाफैगोन।
उम
ओमफ्राय एस टि स्कलार एस टि हस्टेल एप्लाइ खालामो होनदोंदां। ओमफफ्राय दायो थाफायनानै मास मोनसे मोननैसोनि उनाव गोमालांबाय थायो होन आरो एस बि हस्टेलाव थांजोबो फ्रि जानाय थानाय। लोगो आरो लोगोसे मान्थलि फाइभ पास हाजार
माया मानलि पास हाजार?
मोनबावो माने एलाउन्स औ।
बिदिबा आधार कार्डखौ नोङो नोंहा होना लाना हाया?
बिदि बुंदों आरो नांथ'ला दे जोंखौ सिनायखागोन ना।
दे दा हराव हरबावदो होनबालाय।
दे दे दे।
ओं दे दे।